औ हेलौ
खोनादों औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनाबाय ओं औ दायोथ' नोंथाङा जेबो मावाखैना
ओहो फ्रियैनो दङ आं दा
औ होनबा रायज्लायनो हागोन ना
औ
औ नोंथांनि गोसोआव माबाफोर आयदा दं नामा सावरायनो थाखाय
दङ आंनियाव दङ जोङो दा जोंनि गोदोनि आरो दानि बर' आइजोफोरनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै गोदोनि दिनावहाय माबायदि जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा न'खर बेङोमोन आरो दानि बर' आइजोफोरा माबायदि न'खर बेङो बायदिसि ना खामानि जेरै न'नि हाबा हुखा ओंखाम ओंख्रि संनाय फिसा फिसौ फोरोंनाय न'खर बेंनाय आरो रांखावरि सामलायनाय नों नि ओनसोलाव माबायदि सोमजियो नोंथांङा एसे फोरमायनानै होग्रो दे
औ आथिखालनिखौ होनदोंना नोंथां
औ औ आथिखालनिखौ
औ आथिखालनिखौ माने आथिखालावथ' जिहेथु न'खर सामलायनायनि बाथ्रा बुंदोंना मामोनलाय नोंथां खेबसे सोंथिगौ होनफिननायलाय
जोंङो गोदोनि आरो दानि बर' आइजोफोरनि गेजेरावहाय न'खर सामलायनाय आरो समाजारि हाबा हुखा बेफोरनि गेजेराव जों मा फाराग नुनो मोनो गोदोनि दिनाव बर' आइजोफोरा माबायदि न'खर सामलायो आरो दानि दिनाव बर' आइजोफोरा माबायदि न'खर सामलायो बिनि सायाव
ओ गोदोनि आरो आथिखाल मुगानि जिहेथु आइजोफोरनि बेलायाव समाज खान्थिनि बेलायाव बा समाजाव मा मा हाबा हुखाफोराव बिसोरो बिफाव लायोमोन बा न'खराव बिसोरो माबायदि गंसे न'खरखौ खुंनायाव बा गावनि हौवा बा बिसि सरि गावनि फिसाफोरखौ सामलायनायाव माबादि बिसोरो बि फाव लायोमोन आरो गोदोनिया माबायदि बेनि फारागथिखौ जुदि बुङोब्लाथाय गोदोनिखौथ'
औ
एसेबां मानिबो बुंनो हाला जिहेथु जों बेखौ जोंङो मोनदाङाखै बा जों बै जिथु थासारिमोन बेखौ जोंङो मोनाखै जाहैबाय नालाय अब्ला औ अब्लाबो जों जिहेथु जोंनि माब्लाबा बिमा बिफाफोरनिफ्राय बा गेदेरफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोनो आरो माब माब्लाबा जोंङो माब्लाबा नङा जोंङो दायो आथिखालाव माने बिजाबफोराव जों फरायनानै मोनो नङा होमबा माने गोदोनि समाव माबादिमोन आथिखालाव माबादि जाबोनो हमखो बेबायदिनो गोदोनि समाव होनोब्ला जेरैबायदि बिजाबफोराव जों मोननो हायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि थासारिया दंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो आरो गेदेरफोरनिफ्रायहाय मा माने बै गोदोनि समाव जिहेथु मा होनो सोलोंथाइनि बि बिथिङाव एसेबां जिहेतु जौगानाय नङामोन आइजोफोरनि बेलायाव बांसिनै माने सोलोंथाइनि बेबायदि बारहावाया बाराखैमोन बा सोलोंथाइनि बेबायदि सोरां मोनाखैमोन आरोना
औ
जाहोनाव बिसोरो माने न'खरावनो थानानै माने मा खालामोमोन बायदिसिना माने सोलोंथाइ गैयाब्लाबो बिसोर बिसोरो न'खरखौ दैदेननायाव बा रांखान्थिखौ आरजि रांखान्थि खामायनायाव माने बिसोरो हौवाफोरनिफ्राय माने उन जानानै थायाखैमोन आरो
उम
बेबायदिनो बिसोरनियाव गोबांथार माने दोरोङारि माखासे गियानफोर दंमोन जेरै दानाय लुनाय होन
औ
बा जिब जुनार फिसिनाय होन न'खराव दा बैफोरबादि माखासे खामानिफोरखौ मावनायनि गेजेरजों बिसोरो न'खरखौ सामलायोमोन आरोना दा जेरैहाय जि दानाय लुनायनि बेलायाव होनोब्ला गोबांथार रोखोमनि बर' आइजोफोरा जिहेथु दानो लुनो गोरोंमोन नङा होमबा दा बेफोरबायदि दानो लुनो रोंनाय मोनसे जर'खाथार मोनसे गियान खौ लानानै बिसोरो माने गावनि नांगौखौ सुफुंदों गावनि नांनायजों लोगोसेनो न'खराव नांगौ जानाय माखासे जिफोरखौ दानानै बिसोरो गोनांथिफोरखौ सुफुंदों जेरै हौवाफोरनि बेलायाव माखासे गामसा बा ओ गुबुन जिफोरखौ लाना दानानै बिसोरो होयोमोन आरो गावसोरनि बेलायाव दखना फास्राफोर बा आरनाइफोरखौ बिसोरो गावसोरनो दानानै गानोमोन जोमोमोन बेबायदिनो आरोबाव गोबांथार रोखोमनि गुबुन गुबुन जिबफोरखौ दानानै बिसोरो गावसोरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंबोदों आरो दा बेबायदिनो आरो गावसोर गाननायनि अनगायैबो बिसोरो रांखावरि रांखान्थिनि बेलायाव माने बिसोरखौ बेफोरखौ फालांगि बेलायाव लांनाय खौ नुनो मोनोमोन आरो एसेबां मानि बेबायदि फाननायनि माबा गैयामोन खाबु गैयामोन जिहेथु गोदोनि समाव बेबायदि खाथि खालायाव एसेबां मानि थांलाय फैलायनि बेबायदि गैयामोन नालाय गोजान गोजान थांनानै जिहेथु बै समाव गारि म टरफोरनिबो बेबायदि खाबु गैयामोन बेबायदियाव गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बिसोरो फानहैनायनि फा बा फानहैनानै रांखावरि बुथुमनायनि बेबायदि खाबुआ गैयामोन नाथाय गामियावनो माने दानानै जाय सोरबा बायोब्ला बेनो फानहर नो हानाय बेबादिखौ बिसोरो खालामनानै लायोमोन आरो दा बेबाय दिनो दानाय लुनायनि अनगायैबो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि न'खराव फिसिनाय जिब जुनार फोर बेफोरनि गेजेरजों बिसोरो माने न'खरखौ दैदेनबोदों दा जोंनोथ जोङो मा ओ जानायनि बेलायाव आरो जों जानायनि बेलायावहाय बाहायनायनि अनगायैबो जेरै दाउफोर फिसिनाय अमाफोर फिसिनाय बा हांसोफोर फिसिनाय बा बोरमा फोर फिसिनाय बेैफोरबायदि आ न'खराव फिसिजाग्रा जिब जुनार फोरखौ फिसिनानै बिसोरो माब्लाबा गावसोर जादों माब्लाबा आलासिफोर फैयोब्ला बेफोरजोंनो बुथारनानै बा बेफोरखौनो जाहोनानै आलासि सि बिनाय खामानिखौ मावदों दा बेफोरनि अनगायैबो आरो बेफोरखौबो फानहरनायनि गेजेरजों बा फाननायनि गेजेरजों रांखावरि बुथुमदों बेबायदिमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय ओ गोदोनि स समाव आरो आथिखालनि समाव माने एसे फारागथिखौ नुनो मोनबाय मानोना आथिखालाव जिहेथु मामोन ओ खाबुआ गोबांथार बांबाय दा जोङो जेरै ओ दानाय लुनायनि बेलायावनो होनदोंमोन दानाय लुनायाव मामोन गोदो जिहेथु बेबायदि खाथि खालायाव फानहैनायनि खाबु गैयामोन नालाय बा गोजान जायगायावबो फानहैयनायनि खाबु गैयामोन नाथाय आथिखालाव जिहेतु गारि मथरनि ओ गोबांथार खाबु फैबाय गारि मथर थांलाय फैलाय जोङो गोजान जायगायाव हान्थिनानैबो फानहैनो हानाय जाबाय बा गुबुन जायगानि सुबुंफोराबो फैनानै बेयाव बायफैनो हानायनि खाबुखौ थाबाय दा बेबायदियाव माने रां ओ रांखान्थिनि बेलायाव एसे गुवारसिन फोथार माने आवग्रिनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो
औ
दा बेबायदिनो जिब जुनारफोरनि बेलायावबो बेबायदिनो एखे ओ खान्थिखौनो जों खालामनाय खौ नुनो मोनबाय आरो बेजों लोगोसेनो मामोन आथिखालाव बै समाव जिहेतु सोलोंथाइनि बिथिङाव एसेबां जौगानाय नङामोन न'खराव बेबायदि फिसा फिसौ खामानिफोरखौ मावनायनि गेजेरजोंनो बिसोरो ओ माने गावनि नांनायखौ सुफुंनायजों लोगोसे न'खरनि गोनांथिखौबो सुफुंदों नाथाय आथिखालाव जिहेथु सोलोंथाइनि बिथिङाव दावगाबाय आइजो फोराबो जेरैबायदि हौवाफोरा सोलोंथाइजों सोलोंथाइ लानानै दावगानानै बि ओ बिसोरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आ‌मोजां मोजां खामानिफोरखौ मावद जों दा आइजोफोराबो बेयाव उन जानानै थायाखै बिसोरो माने ओ ओ बेबायदि लेखा फरायनानै बा ओ सोलोंथाइ लानानै बिसोरो ओ साख्रि लानाय बेबायदि गोबांथार आइजोफोर दिनैनि मुगायाव बिदिन्थिजों मोननो हायो दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो माने जिहेथु सोलोंथाइनि फोथाराव मोनसेल' जायगायाव बा मोनसेल' हादराव बियो गोसारनानै थायाखै बा मोनसेल' हादोरनि सुबुंफोरा सोलोंथाइनि गोनांथिखौ बुजि ओ बुजिदों बे नङा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोराबो आ जोंनि बिमा बिफाफोराबो बा जोंनि जेथु गेदेर उम जोलैनि सुबुंफोर बा जेनेरेसन नि सुबुंफोर बिथांमोना जिहेतु सोलोंथाइनि बिथिंखौ सोलोंथाइनि गोनांथिखौ बुजिनायाव माने गाव गावनि फिसाफोरखौ गाव गावनि फिसा हौवाफोर जों लोगोसेनो फिसा हिनजावफोरखौबो सोलोंथाइ होनायनि गोनांथिखौ बुजिनायाव सोलों आइजोफोरा दिनैनि ओ ओ माबायावहाय मुगायाव मानि सोलोंथाइ बिथिङाव दावगानायलाय बिसोरनि थांनानै थानायनि राहा सायख'ना लानाया गोरलैसिन जानानै फैदों आरो बेबायदिनो सोलोंथाइ लानाय सोलोंथाइ मोननानै बिसोरो गुबुन गुबुन आफादफोरजों माब्लाबा थाफानानै खामानि मावदों बेनि अनगायैबो माने गोजौ थाखोनि डिग्रिफोर लानानै ओ गुबुन गुबुन बिथिंनि साख्रिफोर मावदों साख्रि मावनायनि अनगायैबो माने ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो माखासे जर'खा लामाफोरखौ बिसोरो सायख'नानै लानानै गाव गावखौ माबोरै सासे सुबुं महरै गावनि आथिङाव गसंथानो हानो बेफोर बायदि माखासे राहाफोरखौ साय नानै बे सोलोंथाइया हेफाजाब होदों आरो आइजोफोरखौहाय दा बेनो माने गोदोनि आरो दानि बेलायाव होनोब्ला माने बांसिनै गोदोनि समावबो आइजोफोरा उन जानानै थायाखैमोन आरो आथिखालावबो उन जानानै थायाखै बेखौनो जों बुंनो हागोन नाथाय आथिखालाव माने बांसिनैसो माने गोजौ थाखोनिफ्राय गोजौसिनाव आव माने आवगायलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलावबो
थां
औ दा नोंथाङा नोंसिनि ओनसोलनि खौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
उम हागोन ओ जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आरो दानि आइजोफोरनि गेजेराव एसे गोबां फाराग खौ नुनो मोननाय जे गोदोनि आइजो फोर जोङो सरासनस्रायै नायनो थाङोब्ला बिथांमोना सोलोंथाइआ एसे खम आरो बे सोलोंथाइ खम जादोंमोनब्लाबो बिथांमोना न'खर बेंनाय रांखावरि खामायनाय आरो धोरोम सिबिनाय फिसा फिसौ फिसिनाय बेफोराव उन जानानै थायाखै बिथांमोना ने न'खर बेंनाय हिसाबैहाय
जेब्ला फिसायफोरा बाहेरायाव खामानि मावनो थाङो एबा न'आवहाय फिसा फिसौखौ दोननानै बा बिमा बिफाखौ दोननानै गुबुन दाबसे जायगाफ्राव अनलायनाय ओ मैगं थाइगं लायनाय बेफोराव जेब्ला न'नि गाहाय एबा फिसाया आ दर गुबुन जायगायाव थाङो अब्ला बै न'आवहाय बेनि हिन्जाव एबा ओ आयजोआनो बेवहाय न'खर बेंग्रा गाहाय जानानै थायो‌ बे समाव बियो न खरनि ओ बिहाव बिखुनजोखौ नायनाय फिसा फिसौखौ नायनाय जानाय लोंनाय जगार खालामनाय आरो बेजों लोगोसे ओ दाउ अमा फिसिनायनि जोथोन लानाय मोसौ मोसा जोथोन लानाय बेफोराव मैखोमै हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नाथाय ओ बेफोर बेखौहाय जोंनि फारसेथिंजाय गुबुन फारसेथिं नायोब्ला दानि दिनावहाय दानि जेनाखि ओ गोदान गोनोखोआरि मुगाजों एबा समाजारि बिजोंजों ओ थानानै देरबोनाय बिथांमोनखौ जों नायोब्ला बिथांमोना इसिबां मानि बेफोरबायदि हाबा हुखाफ्राव ओ मुखुब जानो हायाखै बा एडजास्ट जानो हायाखै मानो होनोब्ला बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो बेफोर खामानियाव मुखुब जानानै थानांगौ समावहाय ओ फरायनाय लिरनाय आरो गुबुन गुबुन मुलुगनि ओ जौगालु हादोरफोरा बायदिसिना जेरै ओ थांना थानायनि गोजौ मानदान्दा नि माखासे थासारिफोरखौ बिथांमोना मबाइल फननि गेजेरजों नुबोदों आरो बेफोरखौ नुबोनायनि जाहोनाव बिथांमोना जे जोंनि ओ हाबा हुखा मावनानै जेनाखि न'खर सामलायनाय बियो ओ गुबुन रोखोमै जाबोदों दा जोङो बुंनो थाङोब्ला रांखावरि बाहायनाय दानि आरो गोदोनि रांखावरि बाहायनायाव जोबोद फाराग दं आरो जों बेखौ बुंनांगोन दि गोदोनि समावहाय रांखावरिनि बेसेना गोबांमोन दानि दिनावहाय जोङो रांखावरिनि बेसेनखौ गैया बायदिसो होननानै जों बुंनो हायो गोदोहाय जोङो ओ जौसे रां बा नैजौ रांजोंनो गोबां नांगौ जानाय मुवा बेसाद फोर बायनो हायोमोन आरो बै स मावनि बर' आइजोफोरा बेखिनि रां रुफाजोंनो जेनाखि गावसिनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जगार खालामनानै लायोमोन नाथाय दानि दिनावहाय जोङो लाख लाख रां बाहायोब्लाबो जोंनो नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जों मोनजोबनो हाया आरो बिनि गेजेराव जों मोनदांनो हायोदि ओ माखासे सहायनाय होननाया जोंनि दानि ओ आइजोफोरनि गेजेराव जों नुनो मोनलिया